खोनादों बुं औ नोंथां खोनादों।
ओ आं नैबे समाव नोंथांजों नोंथाङा जुदि सु सम दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सान सानदोंमोन आरो आरो औ आं सावरायन द आयदाया जाहैबाय जोंनि जि बर'फोरनि जि फोरबो गाहाय फोरबोफोरनि बागै आं सा सावरायनो सो सानदोंमोन दा बर' फोरनि जोंनि फोरबो बुङोब्ला ओरैहाय बैसागु थाबाय मागो थाबाय कारति गासा थाबाय दा बेनि मादावनो आङो बैसागुनि सो सोमोन्दै नोंथांजों ओ जि हायो गुवारै एसे सावरायनो सानदोंमोन आर
औ सावराय जागोन नोंथां औ सावराय जागोन जेबो उसुबिदा गैया नोंथां।
अह आंङो सावरायनो गोनां बाथ्राया बेनो जेनेबा जोंङो बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ जोबोद गिदिर मोनसे फोरबो ओ जायखौनो जोंङो उन्दै फोराव फरायनो मोन्दोंमोन बैसागुआ आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो होननानै मिथ थिदोंमोन, जिहेथु जों बर'फ फोरनि बांसिन सुबुंङानो आबाद मावनानै हाल खदाल ओ जुंगाल नांगोल बेजों ओ आबाद मावनानै न'खरखौ खुंङो । दा बेनि थाखायनो बोसोराव खेबसे बैफोर जि आबाद मावनाय समाव मेंनाय दुखु दाहा बेफोरखौ बावगारनो थाखाय ओ बोसोर गोदान बा बैसागाव सप्तासे नैबे रंजानायखौ लायो आरो नोंथां। रंजाखांनायनि उनाव आरो गोदानै जिहेथु आबाद मावनांग गौनि थाखाय जि बोलो फोरानाय बे बोलो फोरानायखौ बिसोर खालामफिनो आरो नोंथां दा बेयो बैसागु जाहैबाय आरो दा बैसागुखौ जोंनि जों माबादि फालियो आं बेखौ नोंथांनि सिगांङाव खोन्थानो नागिरग्रोदों दा सैथ्र' दाननि जोब था खालार बे सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौ संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां, बे संक्रान्ति खालि माने जोंनि बर'फोरनि बायदि माने बेहाय सेजौ सेथा गोखा गोखै हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां । ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार हारि दा बे सेजौ सेथा गोखा गोखै बुथुमनानै जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं मिथिनाय बायदिब्ला माने गोखा गोखैखौ जायोब्ला माने जोंनि जि बेमार आजार बे बेमार आजारफोरा जोंनाव जाहाथे जाया जोंनि जि सावस्रि जोंनि जि देहा बेयो ओ जुगे जुगे मोजां मोजां मोजांङैनो जाहाथे बेमार आजार जायालासिनो ओ बारलांबाय थायो बेनि थाखाय बे गोखा गोखैखौ जायो । होननानै ओ आं फो आं मिथियो आरो नोंथां बा बर'फोरा फोथायो बे थांबाय सैथ्र दाननि जोबथा खालारनि जि संक्रान्तिनि बाथ्रा बेनि उनाव फैबाय बैसागनि से खालार दा बैसागनि से खालाराव जाहैबाय मोसौ बैसागो नोंथां। दा बे मोसौ बैसागोआव बयबो फुंङावनो सिखारनानै मोसौखौ गलिनिफ्राय हुर'नो हो गलिनिफ्राय हुर'नायनि सिगांनो जोंनि जि मानसिफोर बे मानसिफोरा लाव फान्थाव दिग्लिलिथि बेफोरखौ माने हानानै लाखायो आरो आरो दिग्लि लिथिफोरखौ लाव फान्थावखौ मालाय माला सुनानै बे दिग्लि लिथिनि दालायाव ओ दालायाव ओ बेखौ आलायनानै माने बेबायदिनो गलिफोर बा उखुम मुदाफोर बेफोराव माने आलायना दोननाय जायो आरो नोंथां।दा बेनि उनाव ओ मोसौखौ गाबहोनो थाखाय दो एबा सारायफोरनिफ्राय बै जि हांगार हांगारफोरखौ एरखुनानै थाव गुबैजों बेखौ मिक्सार खालामो आरो गलायनानै मोसौनि जि बिखुं बे बिखुंङाव गाबहोनाय जायो नोंथां हो गाबहोनाय जायो गाबोखांनानै बेखौ जोंङो ओ थुखैनो लांङो सोरबाबा दैसाफोराव लांङो सोरबाबा ओजों फख्रिफोराव लांङो नोंथां दा फख्रिफोराव जोंङो थुखै इनाय समाव बेखौ ओ लाव फान्थावखौ खुबैनानै आरो दिग्लिलिथि दालायजों बुज्रब बुज्रब जोंङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बेबायदि मेथाइ खननानै जोंङो मोसौखौ आरामनो थुखैयो आरो आरो थुखैखांनायनि उनाव गोदान फागाजों खानानै बिसोरखौ जोंङो ओ आबाद जानो थाखाय फोथाराव होनाय जायो नोंथां दा बे थांबाय मोसौ बैसागो बेनि उनाव नै खालार फैबाय नोंथां हो बैसागनि नै खालार बे नै खालाराव जाहैबाय मानसि बैसागो आरो नोंथां। दा बे मानसि बैसागोआव जों गिबियावनो उन्दैफोरा गेदेरखौ मान बावनाय मोनसे हुदा दंङ बैसागो समाव उन्दै फोरा दुगै लोबै फुंङावनो आर'नाइ बा ओ गेन्जि गस्ला बा इदिनो फालि लानानै गेदेरफोरखौ खुलुमो मान बाव हैयो गामि गामि थांनानै बा न'खराव बिबौ बिबै जिखिनि बिमा बिफा गिदिर बैसोनि दंङ बिसोरखौ खुलुमनानै मान बावो आरो बेनि उल्थायै गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो नोंथां दा बे मोनसे हुदाया जों ओ जोंनि बर' फोरनाव दंङ ।बेनि उनाव ओ बयबो गोदान गोदान गस्ला गामसा आर'नाइ लानानै माने गामि गामि मोसानो थांङोनो जोंनि बर'नि जिखिनि दोरोङारि खाम, सिफुं, ज'था बेफोरखौ लानानै गामि गामि मोसाहैयो मागि होयो आरो नोंथां दा बेबायदिनो स्नि सानालागै मागिनाया सोलिबाय थायो नोंथां । दा नोंथां मोननैजोंबो बैसागोआ बेबायदिनो जायो नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां नोंथांमोननिखैजानो अ मा जों खिजाय इद जायो
दा ओमफ्राय नोंथां जों नैबे समाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ मोनदांबाय थादों आरो नोंथां बाथ्रायानो जाहैबाय माने गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो गोबां फाराग दा जोंङो नुनो मोनसै नोंथां गोदो समाव ग्रोम-ग्रोम बयबो गथ' गथाय बोरा बुरै खाम, सिफुं, जथा बर'नि जिखिनि दोरोंङारि दामजुफोरखौ लानानै बर'नि जिखिनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गाननानै ग्रोम ग्रोम बयबो न'खर न'खर गामि गामि थांनानै मोसा हैलायोमोन रंजाहैलायोमोन ओंखामनि आले बेदरनि आखाइ जायोमोन नाथाय नैबे समाव दिनैनि जि गोदान मुगाजों खारफानायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि बैसागु हारिमु बेफोरबो सोलायलांनो हमदों आरो नोंथां माने ओरैबायदि जाबाय नोंथां माने गोदो समाव जि दोरोंङारि दामजुफोरखौ लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बिनि गोबां खम नुनो मोनसै माने आथिखालाव दोरोंङारि दामजुनि अनगायै ओ खायसे जायगाफोराव गाैखौबो बुंजोबाखै आंङो माने खायसे जायगाफोराव ओरै जाबाय बिसोरो खाम सि फुं ज'था लालिया नोंथां माने बै साउन्ड बक्सखौ लानानै बिसोरो मागिनाय आब्रुथि गैयै मागिनाय ग्राउन गाननानै लंपेन्ट गाननानै सि-फिसाजोफोरनि सुरिदान गाननानै जे मोसानाय बेखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां दा बेबायदि थासारिया नोंथांमोननिजोंबो जादों नामा नोंथां?
नंङा जोंनिखि बिदि थासारि गैया मानोना जोंनिखि जा बिदिनो ज' ज' न थांबाय जा सिगां बायदि बिदिनो खारार खामज'थासै दा सिगां लानानै नोंथां । जायखि मानो बिदि एलावबानो गैखाया माने नोंथां माने औ बिदिख माने बन्द' खालामखायो जोंखै नोंथां ।
औ नोंथांमोननि जोङोब्ला जोबोर मोजां जादों । जुदि बेबायदि गामि फोरा जुदि मोनसे गोख्रों राहा लायोब्लासो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो जोंनि हारिमुवा थांनानै थायोब्लासो जोंनि हारिया थांनानै थागोन मानो होनोब्ला मोनसे हारिमुवानो मोनसे हारिनि मोनसे आयना बायदि सिनायथि बायदि नङा होमबा नोंथां औ दा बेनिखायनो जों जोंनि जिखिनि बैसागु रंजानाय बेखौ गोदो जेरैमोन दाबो बिदिनो लाखिनांगोन दा जेनेबा बाराद्राय नङाब्लाबो ओरैबायदि जालांबाय नोंथां माने आगुनि आजै आबौमोन थैनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुवाबबो माने एसे थैफालांबाय थानायखौ आं हमदांनो हादों आरो माने आवगोलनि जि बोराय बुरैफोर आजै आजौमोन आबै आबौमोना माने साफ्रोमबो माने फ्राय सेरजा सिफुंखौ दामनो रोङोमोन नोंथां
औ औ
थैलांनायजों लोगोसे जि सेरजा सिफुं दामनो रोंनाय जि बिसिनि गियान बेबो बिसोर लांबाय गोदान आथानो बिसोर बेखौ होलांनो हायासै । बा गोदान आथालाबो बेखौ लानो हायासै
औ ।
होनाव जि दोरोङारि दामनाय देनाय बेयो माने जोबोर
खम जानानै फैाय आरो । आरो मोनसे बाथ्रा बेनि जाहोनाबो जिहेथु दिनै गोदान मुगा बे गोदान मुगायाव बांसिन लाइनफोरानो दिनै माने ओ मबाइलनि गेमसाव माबा मदि गेमफोरजों बेस्थ' जानानै थाबाय ।औ नोंगौ ओमफ्राय
आथिलाव बे रंजानायखौबो जों बारा नुनो मोन
औ
दा नोंथां जेनेबा बैसागु ओ बैसागुआव ओ जि खिनि मोसानानै मागिनानै जि
जोंनिथ' बेखौ खावसे बिदिनो जानाय फांसनफ्राव बाहायनाय जायो खावसे दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां उनाव माबाफोर खामानियाव बाहायनो थाखाय । दामग्रा आगजु दामग्रा गुसुर बायनो थाखाय नोंथां।
औ औ दा जोंनिजोंबो बेबायदिनो मोसा खांनायनि उनाव स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जिखिनि फैसा बुथुमनानै मोनो गामि गामि मागिनायनि गेजेरजों बेखौ खायसे सुबुङा बिदिनो लावखार ओंखाम जायो नोंथां
औ नोंगौ
खायसे सुबुं फोरा जाहाथे इयुनाव बैसागो समाव ओ मोसानायनि गोनां जि खाम सिफुं सेरजा बा हारमुनियाम बेफोर खौ बायनानै दोननायखौ जोङो
नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ।
दाम
औ औ सोलियो नोंथां सोलिबाय थायो।
ओमफाय जि मोनसे बैसागो जोबनायनि उनाव बैसागु बिदाय होनाय बे बैसागु बिदाय होनायाव बो इदिनो गिदिर गिदिर सिंगार लाबोनानै ओ मेथाइ खनगिरिफोर लाबोनानै बेहाय माने खन होनाय जायो आरो नोंथांनो होनबा ग्रोन
अ नोंगौ
मोसायो रंजायो। दा बेबो मोनसे थाबोबाय आरो आथिखालाव नैबे मोनसेबो सोलिबायदों माने बैसागो फैयिनि सिगांनो आगु बैसागु होननानै मोनसे जि रंजानाय बेखौबो जों गोदानै मोनसे जोंनि बर' समाजाव हाबफैनाय नुदों आरो नों थां नोंथांमोननिजों नैबे जि आगु बैसागु फोरबो फालिनाय बेयो सोलिना सो
सोलियो ना सोलिया औ सोलियो नोंथां जोंनि ओनसोलाव सोलियो। लाफाबाय थायो इखो
दा जियानो जा जोबथारनायाव ओ जों बेखौनो गरथाव फैनो हाबाय जेनेबा जोंनि जि आगु बैसागु बे बैसागुखौ जोङो अरायबो लांफाबाय थानांगोन बेजों लोगोसे जोंनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय बेखौबो जों सोलोंना लानांगोन आरो ना नों
खोनादों औ नोंगौ नोंथां जिआनो जा नोंथां जोंनि जि सावरायनांगौ आयदा औ बेयावनो फोजोबाथनो सानबाय समाबो जोंना जाबाय नालाय औ जागोन दे नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय औ गोजोनबाय नोंथां।